औ खोनाबाय माने
मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांजों सावरायनानै फन खालामनाय जाबाय
अ दे जागोन दे नोंथां
जोंनि आथिखालनि ना आबादनि सायाव जों रायज्लायनोसै माने ना फिसिनायनि सायाव
ना फिसिनायनि सायाव आरोना
औ ना फिसिनाय होनोबा नोंथांमोननिथिं नाखौ माबायदि फिसिनाय जायो ओरैनो
ओरैनो नोंथां ओ नाफोरखौथ' ओरैनो बाय'फ्लकनि अनगायै जोंनि बे ओनसोलाव बे फख्रि गोदोनि बायदि ट्रेडिसनेल मडेलजोंनो बेबायदि फिनाय जायो फ्रायानो नाथाय आथिखालाव एसे सोलायहांनाय नुनो मोनदों नाथाय अब्लाबो जोंनि गावनो जायो होननानै गुबुन आर्टिफिसियेल लाइनजों लांनो नागिरनायखौ नुनो मोना।
औ
जि गोदो फिबोयो बे मोनसे कन्दिसनजों दासि- सिमबो फिनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ आदसा दा बै फिसारिफोर गिदिर गिदिर ओ खालामनानै फिसिनाय जाया नामा नोंसानिथिं
बिदिथ' एफाराब ओ गिदिर जाया बे ओरैनो दुइ तिन बिगा बिसिमसोल' बेनिफ्राय कमार्सियेल लाइनाव लांनो बायदि बायदि फिनाय जाया ओं बेबायदि मोनसे थासारि
बुहुद गिदिर गिदिर फख्रि जावानानै ना फिसिनायखौ जों नुनो मोनो ओ हमनानै ला फुरासे गाहाम फुरानै गाहाम बेबायदि फख्रि जावनानै
औ
खायसे खायसे ना फिसिनायखौ नुनो आरो फिसारि बेबायदिनो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव बायदि रोखोमनि हमनानै ला ग्रासकाप बिदिनो रौ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि इनिफ्राय मा होनो जोङो नासान्दा बेफोरखौ हगारनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो बे‌ फोरनि फिसारि खालामनाय औ अनगायैबो बेबायदिनो बायदि बायदि ओ हमनानै ला गिदिर गिदिर जोंनाव माबा थायो बे ब्रह्मपुत्र दैमा
ओं
बे ब्रह्मपुत्र दैमाफ्रावबो ओ बेबायदिनो माखासे सोंथेनानै बेहायबो ना फिसिनायखौ नुनो मोनो माने गिदिर गिदिर बेहाय जेबायदि मोनसे बाउनडारि दैयावनो होनानै माने बेयाव ना फिसिनाय जायो आरो जेरै सागरफ्राव फिसियोना ना औ बेबायदि बेबायदि खालामनानै फिसिनाय जायो आरो
ओं
ओ बेनिफ्राय ओ बेवहाय बायदि रोखोमनि ओ नाफ्रा बेयाव हाबनानै थायो आरो बे ना हाबनानै थानायाव ओ गोबां ओ नाफ्रानो बेयाव गिदिर गिदिर जायो आरो आरो बे ओ जायफोराखि नाखौ फिसियो बिसोरो माने बेवहाय टेन्डार सिस्टेमबो जालायो आरोना जायगा बाय जायगा माने ए -एरिया बा एरिया बेहाय माने ना महल्दार थायो बे ना महलदारफ्रा ओ माखासे बेफोर नाफोरखौ बुथुमनानै फानदों
औ ओं जोंथिंबो नोंथां ओ ओरैनो बैफोरबायदि नोंथांमोननि बायदि ओ गिदिर गिदिरथार बानायाब्लाबो ओ जोंनाव बे मार्केटनि डिमान्ड बायदि जाय हाथाइयाव आरो ओनसोलाव जिबायदि नाफ्रा डिमान्ड जायो सापसनो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि ग्रास कार्प कमल कार्प ओमफ्राय सान्दायाबो एसे फैयो दाना ओमफ्राय लोगोसे बै कातला होननाय ना मोनसे ओ बे बेफोरबायदिखौ ओ फिनाय जायो ओमफ्राय गाहाय गाहायै जायनि डिमान्डआ बांसिन बेखौनो फिनाय जायो आरो बाखि जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि दै गिदिरबो गैया नालाय बेखायनो बे फुख्रियावनो ओ बोसोरसेनि थाखायसो फिनाय जायो नोंथां जोंनिथिं
माने जास्ट ओ बोसोर हिसाबै फिनाय जायो आरोना
मा देरो मेसेङाव फाननो थाखायसो बेबायदि नुयो आरो खिन्थु गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव आथिखालाव गोबां ओ नोङो गोनोखोआरि आदबफोरजों फिनायखौ नुनो मोनो जेरै नोङो तिन सारि मासनि गेजेरावनो एक केजि देर केजि साइस जानाय बेफोरबायदिबो नुयो नाथाय जोंनि नैबे गामियारि ओनसोलफ्राव आं दहाय जे बेखौ बुंदों जे गावनो जागोनावलाय मानो हासार होलायनो जेनेबा भिटामिन होलायनो बेबायदि बुंनो नागिरो आरो बेनिफ्राय दासिमबो जोंनि ओनसोलाव भिटामिन होयोनो होननानै बुङोब्ला जानो नागिरा फानोब्लाबो बेबायदि मोनसे थासारि नाथाय गुबुन हारि फोराव गोजान गोजान नोङो ओनसोलफ्राव दासिम बायफ जों गोबां ओ जाफुंसार जानो हादों औ बाय'फ्लकनि जि कन्दिसन बेबायदि थासारिजों नाथाय जोंनि बर'फ्रा दासिमबो बै आदबखौ आजावना लानो हायाखै हयथ' फैबाय थानाय समाव बर'फ्राबो बै बाय'ब्लक ओ सिस्टेमसो जों थांनानै जुदि ना फिसियोब्ला अब्ला खम जायगा जायगायावनो खम थावनिफ्रावनो एसे जखानि हायावनो गोबांथार मुलाम्फा फिसिनो हालांगोन बर'फ्राबो बेखौ फोथाय नानै लानो हायो नोंथां
नोंगौ माने ओ नाखौथ' गोबां रोखोमै फिसिनो हायो हमना ला नों बाय बायफ्लगनि खोथा बुंबाय ओ बाय'फ्लगजोंबो गोबां बेबायदिनो नाखौ माने खोब माने नाया गिदिर जायाब्लाबो माने फिसायै फिसायै माने बेयावबो माने थाब थाब फाननो हानाय आरो थाबनो माने बोखांनो हानाय बे सिस्टेमा मा माने मोजां आरो बेबायदिनो गोबां जोंनिथिंबो बेबायदि बानायनायखौ नुसै आरोखि हमनानै ला आंनि लोगोआबो दा बे बा ब्लकनि जेनाखि ना फिसिनाय बे सिस्टेमखौ मावगासिनो दङ आरो मोनसे फिसा जायगायावनो आरो बायब्लक सिस्टेम खौ माने वालफोर होनानै ओ हमनानै ला एसे गाहाय गाहायैनो बेबायदि वालफोर होनानैबो फिसिनाय नुयो आरो खायसेखौ माने मा होनो मोनसे प्लास्टिकआवनो बेखौ फिसिनाय नुयो आरोखि प्लास्टिक माने बे प्लास्टिकआ खोब माने रोजा जायो आरो बेहाय माने बेबायदिनो खोब बेबायदिनो बारा गिदिर नङाबाबो फिसा फिसा
औ
ओ एसे गिदिर गिदिर माने सानदांगा स्टाइलनि बेबायदि बानायोमोन प्लास्टिकखौ बानायनानै बेयाव दै होनानै बेहायनो फिसिनायखौ आं नुनो मोनो आरो ना खोब ओमफ्राय नायाबो माने बेयाव थाबनो देरो आरो आदारफोरखौबो होनाय जायो माने आरो बेहाय माने ना फिसियोब्ला माने खोब माने नाखौ माने गिदिर गिदिर बानायनानै बेयाव फाननाय जायो मोनसै हमनानै ला एसे आसि थाइथाम थाइब्रै बेबायदि जाबानो बेखौ नाखौ बोखांखौ फाननाय जायो आरो बे बायक्लक सिस्टेमा ओमफ्राय खायसे खायसे ओरैनो माबायावबो बेबायदिनो पाक्का दालायनानै वाल दालायनानैबो खोब सिनाय नु नुनो मोनो आरो बेवहायबो बेबायदिनो नाखौ इमान गिदिर गिदिर बानाया आरो बेहाय नाल' नङा खुसिया खुसियाफोरखौबो बेहाय फिसिनाय नुयो आरोना खुसिया मागुर ना बेफोरखौबो फिसिनानै फाननाय नुयो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ नो लकेल होननानै माखासे जोंनि बेफारिफ्रा हाथाय बाजारफ्रावबो फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो औ मन्दिराव नायागिरो ओमफ्राय जोङो माने बारा सिनायनो हाया जायो आरोखि
औ
जों दैमा दैसा एबा बिलोफोरनिफ्राय मोननाय ना लकेला एसे आलादा जायो बिनि माबा फ्रा महर मुसिफ्रा आरो तेस आबो आलादा जायो ना मागुरफोरनिया औ बा खुसियाफोरनिया खिन्थु आथिखालाव माने बायक्लकजों फिसिनाय खुसिया ना बेफोरखौनो लकेलनानै फ्रा फाननाय नुयो आरो माखासे टाउन सोहोरनि ओ सिनायि सुबुंफ्राबो बेखौ बायनानै जायो आरो लक
जायो ओं
दा आथिखालावथ' माने बिलोनि माबानि ओ फख्रिफ्राव फिनाय माबाफोरखौथ' बुहुद मोनो खम माने ना लकेलफोरखौ दा ना लकेल होनोबा जों ना हाला हाला औ दा हम ला औ औ दे बुंलाय नोंथां
ओ हयथ' बेखिनि बे टारगेटफोरखौ लानानैनो फिसा खालामो खोमा बायफलाव नङा होमबा नोंथां जेराव नोङो। लक केल दिडिमान्ड बायदि फाननो हानाय बायदि
औ
हयथ' बे नोजोरजों बिजनेस माइन्जों बिजनेस सिस्टेम जाहैबाय नालाय बेखायनो बोरै मार्केटआव डिमान्डखौ बारायनानै ओ साप्लाइ खालामनो हायो हयथ' बेखौ नो थांखि लानानै बिदि खालामो खोमा बिसोर होमबा नोंथां
औ
फिसा फिसा खालामनानै ओं
फाना माने लकेलजों माबाजों सिनायनो हायो खालामो फाना ना सें गो दैफ्राबो फ्राय बइफावजों फिसिना माने बेयाव फिसिनानै फाननाय गोजा माने एक्सुलि आथिखालनि जिमान टाउन सहराव मोनगोन ना बेयावनो होननानै फाननाय गोजा माने हमना ला जों दैमानिफ्राय मा बोखांनानै लाबोनाय जों नास्रायब्रा ना गोरिफोरखौ जों बायनानै जायोबा खोब मोनजानो थान माने दा आरो बेबायदि बोखांनाय नाफ्राबो आरो बारा गोबावबो माने थांनानै थाखाया नालाय दैमा दैसानिफ्राय बोखारनाया ओनिखायनो जिमान बेहाय माने जियायनानै फानो कार्टन बा माबा मोनसे माबाफ्राव जिरायनानै फानो बैफोर नाफ्रा फब माने बाय ब्लकनिफ्राय फिसिनानै बे फाननायानो बांसिन आरो हमनानै ला। आरो लकेल ना होनोब्ला ओमफ्राय दैमा दैसानि होनो लाबोनायफ्राथ' नाया बारा गोबाव ओ थांनानैबो थाया
थाया ओं
मोनोब्लाबो खोब मोननो थान माने हमनान ला माखा- खासे बेफोरफोरखौनो ना हमनाय सिजोन टाइमफोरावल'सो बेखो मोनो हमनान ला दै राननाय सम समाव नङा होमबा हमना ला मेसें खाद बा मेसें बोथोरफ्रावसो फ्राय बेबायदि ना गोरि सें सें नाफोरखौ जोङो ना फिथिख्रिफोरखौ जोङो दै राननाय समावसो हमनानै फाननायखौ बांसिन नुयो आरोखिनि फाय दा नैबे नैबे सिजोनाव ओ नास्रायफोर बो गुरना होमब्लाबो दैलां बोथोर सिजेनाव माने ना सें, ना गोरि, ना फिथिख्रिफोरखौ फ्राय बैफोराव फिसिनानै फाननायानो गोजा माने फिथिख्रि नाखौथ' फाना बारू माबाया मा होनो बेखौथ' आरो फिसिनानै फाना बारु फ्राय माने बायफ्लबाव बेखौ फिसि- या खिन्थु ना गोरि आरो सेंफोरखौ फिसियो आरो ओमफाय ओ ओरैजाय मा होनो खुसिया बेफोरखौ फिसिबाय ना मागुरफोरखौ फिसियो ना सिंगिफोरखौबो एसे फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबादि ना फिसिनाय गोबां रोखोमनि आरो दहाय होनबाय आं बिलो बिलोमायाव- बो बेबादिनो माबा मोनसे जे सोंथेनानै बा मोनसे बउन्दारि खालामनानैबो फिसिनाय नुयो आरो फख्रिफ्रावबो बान्दोफ्रावबो बेबायदिनो सोंथेनानै नाखौ फिसिनानै फेदेरनाय फाननाय नुयो आरो औ खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों बे नानि बा ना फिसिनायनि आयदानि सायाव रायलायनानै।
ओं।
दा दसेनि उनाव माखासे आयदानि सायाव जों सावराय बावनस
औ दे जाथ'बाय नों
गोजोननाय थाबाय औ।